हेलौ नोंथां।
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनोदो।
नोंथाङा फ्रि दंमोन नामा?
औ नोंथां आं दासान्दि फ्रियैनो दंथयो।
अ अ
डायरि लिरदों आं नोंथां।
औ।
अ माने आं माने ओरैबादि आरोना
औ बुं नोंथां।
गोदोनि आरो दानि बैसागुनि ओ आगै माने गोदोनि आरो दानि बैसागोनि फारागाव नोंथाङा। एसेसो मिथियोना।
औ औ। गोदोनि आरो दानि बैसागो ना होमबा नोंथां?
औ माने मोननै गोदोनि आरो दानिआ बिथोराव फारागथिखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ बैसागो होनना बुंङोब्लाथ' आ जों मोनथिखायो जिहेथु जोङो खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों।
जोंनि गासैबो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख ख्ला गथ' गथाय जोङो माने मा मावग्लुमजोबखायो नङा होमबा नोंथां जिहेथु बैसागो जोङो गोदो गोदायनि समाव बेफोरबायदिनो जोङो रंजायोमोन। खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै नाथाय जोङो आथिखालनि बिथिङाव जुदि नोजोर होनो थाङोब्ला जोङो आथिखालाव जोङो दिनैयो जोङो खायसे खायसे ओनसोलफोराव जोङो बांसिनानो जोङो बायदिसिना बक्स मायबा माइका बायदिसिना लानानैसो जोङो रंजानाय मोसानायखौ नुनो मोनसै लोगोसेनो ओ गोदोनि समाव जोङो खाम जथा सिफुं लानानै रंजायोमोन मोसायोमोन नोंगौ। लोगोसेनो जोङो गोबां गेेरखौ जोङो मान होनाय आरो गेदेरा उन्दैखौ अननाय बिदि गोबां जोङो बायदिसिना जोङो खुलुमनाय बेफोरखौ नुयोमोन गोदोनि समावो नाथाय आथिखालनि समाव जोङो दिनैनि मडार्न जुगाव दिनै सोलायलांनो बेफोर दिनैनिनो समावथ' गेदेरफोरखौ दिनै सनमानखौनो होनो थांनाय जों नुबांलिया। बांसिनखौनो लोगोसेनो गेदेराबो उन्दैखौ अनबांलिया दिनै नोंबा नों आं आं बा आं बेफोरबायसासो जालांजोब्बाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
नोंसोरनिथिंजालाय माबायदिथो सोलिबाय दङ दासान्दि। गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ अनो बा मान होयो ना होआ?
जोंथिंथ' नोंथां फोर नेमा लासैनो गोमालांनो हमबाय नोंथां। आथिखालावथ' बेफोर नेमजोंथ'ओ गासिबोलिया सोलिनायखौनो गारबाय। थेवबो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव सोलियो आरो ना नोंथां बेफोरो खन्थु जोंनिथिं औ जोंनिथिं बेफोर धोरोम खौ माने बेफोरबादि फालिनायखौ एसे। एसे सुबुंफ्रा नागारलांनो हमबाय आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां जिहेथु जोङो बिदिनोसै। आजिखालि नोंबा नों आं बा आं जेराव जोङो गोदोनि समावो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो रंजायोमोन रंजा ओमबा जा जोङो बैसागुखौ फालियोमोन जेराव जों गोदोनि समावथ' जोङा मोसौफोरा जोंहा ओ बर'फोरनि नखरा मेरला थाखायोमोन जोंहा थामजि ब्रैजि बा नैजि जिबा मा नखरसेयाव माने माबा नखरसेयाव मोसौ थाखायोमोन आरोना हालुवा बायदिसिना मोसौ गाय मोसौ दामब्रा नाथाय ओ आथिखालाव जोङा जि थ' दिनै ओ माइ मावोब्लाबो माइ आबादखौ मावोब्लाबो जों ट्रेक्टरफोरखौसो जोङो बांसिन बाहायनाय जायो। जों जेराव दिनै ओ मोसौ फिसिनायफोरखौ जोङो मोसौआ जों जोंनि थाखाय दिनै गोनांथिया जोबोर खम जानानै फैबाय दिनै जोङो मोसौफोरखौ फिसिनायखौबो जोङो नखराव जोङो गाइखेर जानो थाखाय जोङो जारसि मोसौ फिसियो बा लकेल गाय मो मोसौखौ जोङो फिसिनाय जायो दा जोङो बेफोरखौ दिनैनि समाव जोङा गो बां सोलायबाय गोदोनि बायदि जोंहा ओ जोबोर बुरजा जों मोसौ फिसिनाय जों नुनो मोनला जोबोर खम फियो बेनि थाखायनो जोङो बैसागोफोराव जों गोदोनि समाव ओ दैमाफोराव जोङो थुखैनो लाना थाङोमोन जोङो मोसौफोर खौ जमा जमानो फालफोरा ओ लावखार गथ'फोरा बेयाव मोसौनियाव बायदिसिना हांगार आरि फोननानै नाथाय आथिखालावथ' जोङो बेफोरबायदि नुनोनो थांलिया दिनै मोसौ मासे मानैखौ जों दिनै ओ बरावबो जों थुखैनो लांलिया ओ माबाफोराव दैमाफोराव हाखरफोराव थुखैनो लांला। दंखलफोरावनो थुखैना होयो दिनैनि समाव दा गोबां दा बिदिनो गोबां सोलायबाय जिहेथु बैसागो रंजानायफोरा जेराव जोङो बैसागोनि ओ नाथाय दिनै जोङो गोबां दिनै लाइमोनफोरा बैसागोनि सायाव खामानि मावदों नंगौ बेखौ ओ जों मानिनांगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै जा जोंनि प्रि बैसागु होनना बुङो आगु रंजालि बैसागु फालिथाइ बे गोदो गोदो समाव फालिनायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बे ओहो बैसागुखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा आथिखालाव बैसागुफोरखौ माबायदिहाय फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे
आथिखालावथ' नोंथां बैसागुखौ जे बयबो एखे दोरोमैनोबा एखेयैनो फालिनायखौथ' जों नुनो मोनो नोंथां बैसागुखौ
औ औ
औ औ जे बैसागु फालिनायनि नेम होनोब्ला जोंनियावथ' गोदोनिया आरो दानियाव गोबां सोलायबाय नङा ओनबा नोंथां औ दानिखौ बुंबा थ' जोंना बैसागु फालिनायाव खमैब्लाबो सातदिन बा खमैबाबो गुबुन गुबुन जायगायाव सानब्रै बेफोरबायदि फालिनाय जायो आरोना नोंथां। दा गोदोनि बागै बुङोबा जोंनियाव मास मोनसे बा दान मोनसे गाहाम थानाय बा फालिनायखौ जों खोनायोमोन नङा ओमबा नोंथां औ ओ गोदोनि दिनावथ' गासैबो गामि गंसेयैनो जयै बोराइ बेन्थ' ग थ' गथाय सेंग्रा सिख्ला जयै मोसायो नङा ओमबा नोंथां? आथिखालावथ' आथिखालावथ' बेफोरबायदि मोसानाय बा जयै मोसानाय बयबो आलादा आलादा सेंग्रा सि ख्ला आलादा बोराइ बेन्थ'आ आलादा बेफोरबायदिसो रंजायो नङा ओमबा नोंथां? दा गोदोनिया आरो दानि ओ फोरबो फालिनाय बा बैसागु फालिनायाव गोबां सोलायनायजों लोगोसे गोबां गोदोनि नेमखान्थि बे बेफोरखौबो जोङो बावलांजोब्बाय आरोना नोंथां बेफोरनि बागै औ माने गोदोनि दिनावथ' सिगाङावनो बा आबै आबौमोनना बुंनाय बायदिबाथ' गोखा गोखै मैगं थाइगं जौसेनि बारा जायोमोन
औ औ
औ सिगाङावनो मोसौ नङा होनबा नोंथां
औ औ औ
औ आ
औ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथाङा दानि फोरमायदों जिहेथु गोखा गोखै बायदिसिना मैगं खाना जायोमोन दा लोंनायफोरा नोंसोरनिया माबायदि सोलियोमोन गोदो गोदाय समाव नोंसोरनि ओनसोलावहाय
औ औ लोंनायनि बागै बुङोबाथ' नोंथां गोदोनि दिनावथ' जौनि फुख्रि बेदरनि आलि ओंखामनि आखाइ होननायखौ बाथ्रा दंमोनना नोंथां औ दा गंसे गामियाव बा गुबुन मोनसे गामियाव बा गिदिर फोरबो बा गावनि धोरोमनि नेमखान्थि बायदि गिदिर फुजा होनाय बेफोराव बैफोर नेमखान्थिखौ बाहायोमोन आरोना नोंथां जौनि फुख्रि बेदरनि आ आलि ओंखामनि आखाइ बेफोरबायदि होननाय बाथ्राखौ फालियोमोन आरो ना नोंथां
औ औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ दा गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिया जोबनो गैयामोन आरोना नोंथां जाय जेसेबां जानो हायो बेफोर जानाय जा बेफोरबायदि होननाय मोनसे बाथ्रा थायोमोन आरो नोंथां आथिखालनि दिनावथ' बेफोर बो जायो नाथाय आथिखालनि दिनाव एसे गोदोनि नेमखान्थि बायदिय जाया आरोना नोंथां
औ औ
आथिखालावथ' बैसागुआव लोंला जोंलि जेराव मेरावनो थानाय गोदाव सोराव सासे सुबुङा गुबुन सासेनि न'खराव लोंनानै बा आरजाथावै आखु देखायहैनाय बेफोरबायदिया आथिखालाव जायो आरोना नोंथां गोदोनि गोदोनि दिनाव बुंनो थांबथ' बेफोर इसिबां गैयामोन जे बोराय आबै आबौमोननि समावबा आबै आबौमोन बुजायनाय बा खिन्थानाय बायदिबा बेफोरबायदिया गैयामोन आरो ना नोंथां
औ औ औ
दा नोंथांमोननिथिंसो आथिखालाव बा दानि समाव ओ गोदोनि बायदि मैगं थाइगं गोखा गोखै बेफोरबायदि जानाया दंना गैला नोंथां
नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दा बेफोरबायदि गैलियानो बुंजायो जेनेबा जोंनियाव जायो जेनेबा जों खुंखाफोरखौल' फुंखा बा दिंखिया बेफोरजों अमा बेदर एवनानै जायो आरोना नोंथां औ दाउ ब्रयलार बायदिसिना बिना माबानानै जखायफोरजों लोङो जखाय माने आथिखालावथ' जोंनिया जखायफोरखौबो बांद्राय मोननोनो थांलाना न'आवबो जोबोर खम सावो बिनिफ्राय बिदिनोसै फिसाफोरखौ लायनानै लोंबाय आरोना रंजायै बाजायै बिदिनोसै नाथाय आथिखालावथ' आथिखालावथ' जोङो गुबुननि न'खर न'खर लिंहरोमोन जोंखौे जोंनियाव जौ फै जखाय सावना दोनगोन अमा बेदर बेसे जानो जाबाव जाख'हाया फुंखा बायदिसिना जों संदों मैगं खांनाय दिनैथ' जोंनियाव एफोरबायदि नुलायानो जोङो दा लोङो लोंनायालाय सेंग्राफोरा लोगो नांनानै बिदिनो मालाबा बिदिनो रंजाबाय दिंखिया भाजाफोर एवनानै बा खुंखाफोर बिनि अनगाथ' बेलेग जानाय जाया
औ औ
ओ बैसागु समावथ आरो नोंथाङाबो मिथिखायो जिहेथु खैजिमाफोरा जायो खैजिमाफोरख खौ जायो जानायालाय बिदिनो रंजायो बाजायो खिन्थु जोंनि गामिफोराव ओ आथिखालाव खिन्थु मोसानायफोरा जोबोर खम जाबोनो हमबाय दे जेराव जोङो गोदोनि समाव जोङो मोसानो थाङोमोन आरो जों उन्दै उन्दै समब्लाथाय जोङो गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै मोसानो थाङोमोन जोङो गुबुननि न'खर न'खर थांनानै मोसाहैयोमोन बेनिफ्राय जोंनि गामिनि बोराय बुरै फोराबो एक्सट्रा ओंखारोमोन सेंग्रा सिख्लायाबो एक्सट्रा ओंखारोमोन गोजान गोजान मोसानो थाङोमोन आरोना नाथाय आथिखालावथ' जेनेबा जोंनिया मोनसे ग्रुपानो ओंखारनो नागिरला दानिया बिनिफ्राय ओ खाम दामनाय सिफुं सुनाय बेफोरखौ नायगोरनानो मोनला दानिया जेनथेन खाम दामग्रा दोङो ओमफ्राय सिफुं सुग्रााथ' गैलायानो खामफोर इनिफ्राय थर'खाफोरजोंनो मोसायो आरोना दा जाब
औ-औ-औ नंगौ नोंथां आथिखालनि बागै बुंनो थाङोबाथ' बि फोरखौ नुनो मोनलियानो गोबां गामिफ्रावनो नङा होमबा नोंथां जेरै खाम सिफ फुं बायदिसिना जथा बेफोरबायदि दामग्रा देग्रा बेफोरखौ नुनो मोनलियानो गोमालांजोब्बायानो होनजाबाय
औ औ औ
औ आरो गान्नाय जोमनायनि बागै बुङोबाथ' आरो आथिखालाव गोबाङानो गोदोनि नेमखान्थि बायदि आर'नाइ गामसा बेफोरखौ गाना आरोना नोंथां आथिखालाव गोबां बा गुबुन गुबुन गामियावनो आ आरो जाथावै गस्ला लंपेन्ट बेफोरबायदिसो गाननानै मोसानाय नुयो आरो दानि दिनाव नोंथां
औ-औ जोंहाथ' मेथाइबो दंलायो लंपेन्ट गान औ-औ
औ औ
लंपेन्ट गानना दा मोसा होननायनाय मेथायाबो दंलायो आरोना जोंनिया ओ जेनेबा जोङो हारिमुनि जों लंपेन्ट गाननायफोरखौ जोङो जेबो अरजाया नाथाय जों हारिमुनि जिखुनु जों जोङो मेथायानो जा बा मोसानायानो जा बै समाव जोङो ओ हारिमुनि जोङो जोंनि जा गाननाय जोमनाय बेखौ जों गाननांगौ आरोना जों गुबुन खामानियाव थाङोब्ला जोङो गाननांगोन मानो होनना बुङो ब्ला कमर्फटेबोल दोङो गुबुन हादोरनि ओंखारनाय ड्रेसफोराबो बेफोरखौबो जोङो गाननांगोन जाहाथे
औ
नङाब्ला जोङो बबेबा समाव जोङो नंगौ जों गामसाखौ गाननानै गासैबो खामानिखौ जों मावजोबनो हाया
जों बायदिसिना अफिसियेल जों बेखौ गाननो हाया आरो दा समाबो गैला बायदिब्ला नोंथां
औ दे नोंथां दे औ